नोंथां खोनादों उम
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाग्रोबाय
औ आंनिफ्रायबो हामलायनाय थाबाय
अ दा मोनसे नों जों मोनसे टपिक लानानै फैदों दा बेखौ जों सावरायलायनायनि दा जोंहा रायज्लायनायखौ मा लानाया जोंहा जाबाय खौ लानानै जों दा रायलायगोन जानबुं औ मबाइल माने जानबुं बे जानबुङा जाबाय जोंनो गोबां खामानियाव आ गोबां खामानियाव जोंनो खामा खामानियाव जोंनो खामानि होयो आरो जों गोबां आयदायाव जों बाहायो जानबुंखौ मानो होनोब्ला जोङो जानबुंखौ ओ मानो होनो जोंहा गासै खामानियाव जोंहा जानबुं नङाब्लानो दानि जुगाव जोंहा सोलिला नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
अ बयनिबो आखाइ आखायाव दाना जोंना जोंनि आखायाव बयनावबो जानबुं दं आरो गोबां नखरावनो गोबां नखरावनो बयहाबो गंसे गंसे जानबुं दं नङा होमब्ला गोदोनि दिनावथ जानबुंनि
ं ओं आरो गोबां खममोन आरो बेसेन गोसामोन गोबां बेसेन गोसा जायोमोन
औ औ औ दा औ नोंथाङा दा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां गोदोनि दिनाव जानबुं गैयामोन तेलिफन होननाय दंमोन तेलिफन बरआव मा होनो मिथिया आरो ओ बे टेलिफन ओंखारग्रोदो फार्स्टाव
औ
फार्स्ट आव केलकुलेट ओंखारग्रो केलकुलेट लिटारनिफ्रायसो जानबुं जालांदों माने
औ नंगौ नोंथां
ओमफाय बिदिनो टेलिफन होन दंमोन टेलिफनाव फास् समायावथ' बिदिनो फैसा सोनांगौमोन आरोना जोङो फैसाखौ जोङो रियेल फैसा सोनांगोन जेनेबा दखानफोरावसो थायोमोन गंसे गंनै बेजोंनो जोङो खामलायनो खामलायोमोन आरो खबर लालायोमोन गोजानाव थायोबा मानसि दा थाइसे सोबा एक मिनिट रायज्लाय जायो बिदि बिदिमोन आरो औ आगोल बिनि दिनाव बिदि जायोमोन आरो दा बिदिनो टेक्न'लजि आ खालामामै खालामामै जेनेबा बिदिनो सानै हयै मबाइल दिहुनबाय आरो जामबुं जामबुं जेनेबा लाबथिंनो हानाय आगोल लाबोथिंनो हायामोन डायरेक्ट कारेनत डाइरेक्ट डाइरेक्ट फिक्स मोन आरो । दोननानै लाबथिंनो हायामोन दा आरो बियो आखाइ आखाइ जाजोब्बाय बयनिबो न'खराव दा गावबागाव उन्दैयानो जा गदोरानो जा क्लास टेन फोर फरायनायफोरनिफ्रायनो लायो दाना मबाइलखौ
औ नंगौ नोंथां।
बिमा बिफानिखौबो उन्दै उन्दै गथ'फोराबो नायग्रा जाबाय बिदिनो कारथु न बायदिसिना
औ नांगौ
आरो किसुमान सोलोंथाइबो लानो हा गिबियाव सोलोंथाइबो मोनो औ औ आरो दानियाथ' मा होनोथाय दिडिजिटेल मुगाखौ गोनोखोआरि मुग ना मा होनोमोन नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ
औ गोनोखोआरि मुगा जाबायना दा बेनिखायनो बेखौ नांथारगौ आरो दानि जुगाव बे नङाबानो जेबो जाया फैसानि खामानिबाबो गाव- नो जायो।
औ
उम फैसा हरनाय लाबोनाय बेजोंनो खालामनो हायो आरो दि दानि जुगाव जोबोर मोजां जादों जानबुं दिहुन्नानै ओ मो बा बाहायनो रोंबा बे मोजांबो ओमफ्राय जुदि बाहायनो रोङाबा गाज्रिबो जागोन बेदि मानसिया उम गावनि बाहायनायनि सायावसो
ओ बेयावनो आरो जुवानुबो गेलेनो हायो नालाय बेयावनो सोरबाफोर जुवा गेलेना लादों- बांद्राय थांजागोनबो लसबो जागोन गोबाङ आरो खेला दङ बिदिनो जुवानिनो
नंगौ
औ गोबां मानसिया बेखौ मोजाङावबो बाहायो गाज्रियावबो बाहायो बांसिनानो
नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो बेनि बागै माबाफोर मिथिबा एसे बुंना होदो
ओ नोंगौ नोंथांनि बुंलांनाया गासिबो थारैनो नोंगौ बेनिखायनो आं नोंथांनि सिगाङाव आंबो एसे फोरमायना लाांदों बे जाबुंनि बागैनो आं दा नोंथांनि सिगाङाव जानबुंखौ फोरमायदिनि नङा होमब्ला नोंथां जोंहा दा बयनिबो आखाइायाव जामबुं दं गंसे गंसे आरो गोबां न'खराबो गंसे नङा गंसे बयहाबो थायो आरो जों बे जा बुंदों खबर लानो थाखाय जों ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव खौरां लाहरनो थाखाय जों होबाव- दं बहा थांदोंमोन मा खालामदों जों बेखौ खबर मोनो मबेल मबेल एबा जामबुंजों आरो बि जामबुंखौ लानानै जों गोबां खामानियाव जों बाहायनो हायो मानो होनब्ला जोंहा आ माबा मोनसे एप्लाइ बानायनो एबा माबा मोनसे बानायनोब्लाबो जों बायदिसिनायाव जों खामायनो हायो आरो जों बे जामबुंखौ लानानै जोंहा गोबां आयदायाव बाहायनो हायो आरो फराय जा आरो जों मबाइलखौ लानानै जों सोलोंनोबो हायो आरो फरायनो बो दानि जुगावथ' जों ओ अनलाइनयै फरायनाय मबाइलदों ओ मबाइल एबा जाम्बुंजों जों फरायनोबो हाबाय आरो जों गोबां आयदायावबो खामायनो हायो मानो होनबा जों मबाइलजों एप्लाइ बानायनाय पेन कार्ड ओ आधार कार्ड भटार कार्ड बायदिसिना गो बां आयदायाव जों खामानिखौ बाहायनो हायो आरो जों मबाइलजों लोगोसे जों ओ रां एबा फैसा बेफोरखौ जों पे मारिनानै गुगोल पे एबा फनपे पेटिएम बायदिसिनाजों खुलिनानै जोङो रां दिहुननो आरो बेलेग जायगायावबो दिहुनो आरो गाव-गावबो गुबुन जायगायाव दाबसे जायगायाव जों हरनो हायो बेनिखायनो जोङो दा बयनोबो आखायाव न'खर न'खर म-मबेल एबा जामबुंनि गोनांथिथार दं बिनिखायनो जों दा आ आरो गोबां सुबुंफोरा ओ नै दा जाफ लाइमोन सेंग्रा बेफोरो दा जा गुग ओ जाय मोजां मोजां जानाया जादों आरो गाज्रिबो जादों मानो होनबा गाज्रि जानाया जाबाय पाबजि प्रेफार गोबां सुबुङा जोंनाव उन्दै उन्दै लाइमोन देरफुनाय मानसिफोरा पाबजि एबा फ्रिफायार गेलेनानै जोंहा गावखौनो गाव गोदोसोनानै लादों आरो गाव बि मबाइलखौ लानानै बियो बे सुबुङा जायबा फ्रिफायार एबा पाबजि गेलेग्रा बे सुबुङा गावनि खामानिखौ बाहायनो रोङा बेनिखायनो गाज्रियाव आखुआव बाहायदों आरो बे जानबुंखौ लानानै जोंहा ओ जामबुंखौ लानानै दाना रिसार्च एबा मा रिसार्च एबा बायदिसिना सिगांनि दिनावथ' जोंहा रिसार्चबो गैयामोन नङा होमबा रिसार्च कार्द हुख'नायसोमो मोन बेखौसो सो नांगौमोन दा आरो गोबां नै औ नै दाबो गोबां सोलायबाय मानो होनब्ला जोंहा आनलिमिट मोनसे थायो बे आललिमिटेट सोबासो जोंहा खबर आरो होबाव दं होबाव गैया जोंहा बेखौ सोब्लासो जोंहा खबर मोननाय जायो आरो जोंहा आ दा बयहाबो जोंङो आरो जोंहा मबाइल एबा जामबुंजों जोंहा आ मोनसे इउटुब उब एबा फेसबुक इन्सटाग्राम जोंहा गोबां ओ मा जादों मा जाया खै जोंहा गोबां ओ हौबाव जानाय हौबाव जायाखै जोंहा बेफोरखौबो मि थिनानै मोनो आरो निउस एबा बा थरिफोर नायनानै बेनिखायनो जों ओ हायो हायो औ नंगौ नोंथां औ आरो जों ओ आरो जों जानबुंजों गोबां रां खामायनो हायो फेसबुकआव जोंहा इन्सटिग्रामाव आ बिदिनो गुबुन गुबुन खामानि जों बाहायनो हायो मानो होनब्ला जोंहा फट' खेबनानैब्लो जों फट' साफायनानै फेसबुकाव एगारनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा इउ सोरबा बायदिया ब्लगार दं बायदिसिना दं जोंहा फेसबुक एबा इउटुबाव इउटुब इन्सटिग्रामाव जोंहा बेखौ होनानैबोल' जोंहा डलार एबा फैसा खामायनो हायो बेनिखायनो जों मबाइल मबाइलजों जों गोबां खामानियाव बाहायनो हायो बे आ बा जामबुं बे जामबुंनो जों लानानै जोंहा आ गोबां खा मानियाव बाहाय बाहायनायजों लोगोसे गावखौनो गाव आ जाहाथे गार ज्रि नोजोरजों थाङा बेनिखाय जों जामबुंजों मोजां खामानियाव बाहायलांगोन आरो बेफोरजों लोगोसे जोंहा आ मोजां खामानियाव बाहायबासो जों मोजां एबा आह मोजां खामानियाव बाहायनानै जोंहा मबाइलखौ लानानै जामबुंखौ लानानै जोंहा बाहायनोबो हागोन आरो ओ गाज्रियाव थाङोब्ला जोंहा बे ओ गाज्रि बेसाद सावगारि एबा नायालासे जों थायोब्लासो जों बे मबाइलनिफ्राय जों बारग'नो हागोन आरो जोंहा गाज्रिबो जानाय नङा।
आरो बाहायनायबो उम बाहायनायबो लिमिट दोङो जेनेबा टाइम मथे टाइम बाहायनो हायो। टाइम टेबोल बानायनानै नोंथां ना औ।
बे जामबुंखौ लानानै जोंहा दा गोबां उसुबिदानि थाखाय जोंहा दा बारग'दों आरो। मानो होनब्ला जोंहा खबर लानो मोनदों आरो ओ इउटुबफोरावबो जोंहा गोबांहाय ओह बाथ्रा मोजां गाज्रि बेफोरखौ जोंहा खबर मोनो बे बेखायनो जों दा जोंनो जामबुङा बयनिबो आखायाव गोनांथिथार आरो न'खर न'खर बयनोबो नांगौ जोंहा दा ओह जानबुं मोननाय मोननाय लोगो लोगो जोंहा जामबुंजों जोंहा सावगारिबो दैखांना लानो हायो आरो गोबां आयदायाव बायदि बायदियाव जोंहा बाहायनोबो हायो बेजों लोगोसे जोंहा आरो जों बे जामबुंजों लोगोसे लानानै जोंहा ओह एप्लाइ बायदिसिना आधार कार्ड खौबो एप्लाइ बानायनानै जोंहा गाव गावनि खामानियाव बाहायनानै लानो हायो।
आरो गोदो ओम नोंथाङा खोनादोंना औ औ गोदो जामबुं गैयि समायाव थ' लाइजामसो हरोमोन ना? बहुद सम गोबाव सम लायोमोन ना नोंथां? औ दाथ' लोगो लोगो डाइरेक्ट खबर लानानै खामानिखौ मावनो हायो।
हायो हायो औ।
दे नोंथाङा आवगायदोबो एसे मोनथिनाय बाथ्राफोर
औ औ नोंथां ओ फोरमायनि बे जामबुंजों जोंहा गोबां खामानि जोंहा बाहायबोबाय आरो जों इयुनावबो आर बेनिफ्राय साबसिन हाम सिन आरो बाहाय बाहायनो हा हालाङो आरो ओ बेजों लोगोसे जों जामबुंजों जाहाथे रावबो लाइमोन एबा सेंग्राफोरा गाज्रि जानो हाया बे जामबुंजों लोगोसे बेनिखायनो जों ओह बयबो रायलायो बयबो नायो बायदिसिना बुहुत खोथा बाथ्रा मिनथियो बेजों लोगोसे जोङो ओ ओजों ओ बिजाब महरा जोंहा रांबो खामायनो हायो बिनिखायनो जों ओ जाहाथे गाज्रि थाङा। गाज्रि लाइनाव थाङालासे जों मोजां खामानियाव बि जामबुंखौ बाहायो। बेनिखायनो जों ओ बे जामबुंखौ जेब्लायबो बयबो मोजाङै मोजां सामलायलांनो खावलायो आरो बे जामबुंखौ लानानै जों ओ गोजौ था
नोंथांनियाव आं मोनसे कुइसन सोंनि नोंथां? औ दानि दिनाव मा ब्रेन नि मबाइल ओ जामबुङा सोलिगासिनो बांसिनानो?
औ आच्छा औ बेबो मोनसे मोजां सोंथि ओ सेथियाव आं बुंगोन दानि जुगाव दा जोंनि जामबुङा बयनिफ्राय हाइस मोजां होनोब्ला जोंहा आल्ट्रा मोनसे होननाय दं आल्ट्रा सेमसुं बे मोनसे आरो बेजों लोगोसे सेकेण्डआव थागोन सेकेण्ड आरो बे बायाव आइफन मानो होनब्ला आइफन आरो आरो बे आल्ट्रा बे मोननै बे मोननै मबाइला जोंनाव गोबां सोलिदों मानो होनब्ला जोंहा पिकसार एबा कुवालिटि फट'कआनो जा भिडिअ'आनो जों बेफोरखौ लायोब्ला जोंहा गोबां कुवालिटि आरो गोबां मोजां फैयो । जेरैहाय ओह पेस टु पेस जेरैहाय ओह मोखां एबा पेसाव जि दं बस्थु बेफोर जोंहा नुनोबो हायो रियेल रिलेटि नुनो हायो नेचारेल फैयो बेनिखायनो जों बे सेमसुं आरो आइफनखौ जों बांसिन गोबां सुबुङानो बाहायनाय जायो आरो । मानो होनब्ला बेहा आइफन आरो सामसुं बिनि बिनि आ रां एबा फैसाया बेसेनाबो गोबां दं आरो गोबां बांसिनबो आरो कुवलिटि पिकसारफोराबो जोंहा गोबां मोजां आरो भिडिअ बायदिसिना बानायबो जोंहा मोजां जायो आरो बेनि थाखायनो जों सामसुं आरो सामसु अर्था आरो आइफोन फन बे मोननैखौ जों बांसिन हाइस बाहायनाय जायो आरो गोबां सुबाबो लादों आरो बाहायनानै जोङो गोबां सुबुङाबो बिनिफ्राय आ रां एबा गोबां बाख्नाय मोन्दों आरो गाव जाय लायो बे एसेबाबो बुजिनायनि मोनखायो आरो नोंथां ।
औ'
दा आं नोंखांबा बेखिनिखौ फोरमायनानै आं गोजोन्नाय मोन्दों आरो नोंथाङा जाखिनि औ औ बेनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय इयुनावबो लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालाम थाबाय नोंथांखौ
औ गोजोननाय थाबाय दे ।